दानमोनां
औ नोंनिसिमबो नोंथां औ खोनादो
अ जों सिगाङावहाय मोनसे हारिनि बागै सावरायदोंमो ना अ बे आद्रा थानायखौनो सावरायनोसै ना दोनै
औ दे जागोन दे
अ र' दे
औ
उम दा जोङो
गाननाय जोमनायनि बागै सावरायबाय एसे सिगाङावहाय बिनिफ्राय उम माखासे लोंनाय जानाय लोंनायनि बागै बां नों सावरायदों दा जोङो दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै सा सावरायनोसै नामा
औ होमबा नोंथाङा एसे आ जा मिथियो ओ फोरमायहरदो।
औ जे नोंगौ मोनसे हारि होनोब्ला बे हारि खासे दोरोङाबो थायो। बेफोरनि गेजेरावहाय जोंनियाव हाय दोरोङारि जानाय लों
लोंनाय अनला खारै नारजि अमा नाफाम बेफोरखौनो दोरोङारि जानाय लोंनाय गाहाय होननानै जों मिथियो।
औ
बिनिफ्राय मानि सायाव सावरायग्रोनो जेनेबा
जेनेबा ओ जा नोंथाङा होनबाय अनला ओंख्रि बा बायदिसिना बै जों बर'नियाव बांसिनानो दा अनला ओंख्रि होनबाथाय बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे बर'नि ओंख्रि होननानै मिथिना खोनानो मोनो।
उम
ओमबा जोङो अनला ओंख्रिनि बागैनो एसे सावरायनोसै नङा होमबा?
उम उम
औ जोङो अनला ओंख्रि होनबाथाय बांसिनानो बा दाउ बेदर बा बेदरफोरजों संनाय जायो। आरो ओ दा बायदि बोथोराव मोनलायदो अनला ओंख्रिदो संनायखौ खोनानो मोनो आरो ना।
औ औ
ओमफ्राय अनलाखौ जोङो माबोरैहाय सङो होनबाथाय जोङो ओ माइरंखौ द'से सोमना दोननांगौ। सोमना दोननानै जों बा उवाल बा थबसिफोराव देनानै बा थिंखिफोराव देनानै लानांगौ मोजां अन गुनदै खालामना लानांगौ।
औ
ओमफफ्राय जोङो बेदरजों संबाथाय बेदरखौ ओ मोजां एवग्रोनना लानांगौ एवग्रोनना लानानै जोङो ओ जा मस्ला मस्लि थायो एसे एनै ओमफफ्राय सामब्राम गुफुर बा बानलुफोरजों देनानै मोजां एवना लान नांगो ओमफ्राय एवनायनि उनाव जों दै होनानै मोजां गोदौ होनानै जोङो जा खारै थायो खारैखौ एसे होनानै मायो दसे मोजां गोदौ होनानै जोङो अन गुनदैखौ होनांगौ ओमफ्राय अन गुनदैखौ होनानै जोङो मोजाङै ओ गोदौनो होनांगौ जायखौ जोङो मोजां मोनथ' होनानै मोजां गोदौ होनांगौ अर मोजां होनांगौ ओमफ्राय बिदिनो संनाय जायो आरोना अनला ओंख्रि ओंख्रिखौ होमबा नोंथाङा जेनेबा अनला ओंख्रियाथ' बहुद रोखोमनि बहुद मोनसे माबानि संजायो आरोना ओमफ्राय जेरै एमफौ लाथा ओ अमा बेदर ओंखायो बायदिसिना बेसादजों संजानायखौ नुनो मोनो बा खोनानो मोनो
उम
नोंथाङा जेनेबा अनला ओंख्रिनि बागै मा होननो सानो
नंगौ अनला ओंख्रि होनोब्ला जे जोंनि हारियावहाय दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जे अनला ओंख्रिखौ रायखाङाब्लानो एबा बिनि सोमोनदै सावरायाबानो जे दोरोङारि ओं ख्रिया माबा मोनसे थालांनाय बायदि जों मोनो थारैनो अनला ओं- ख्रिया जोंनि थाखाय जे जोंनि हारिनि मोनसे बयजोंबो जे मिथिजानाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो नंगौ बेखौहाय संनो थाखाय जोंनो अन गुनदैयानो गाहाय अन गुनदै नांगौ जोंनो आरो बेफोरखौहाय माबोरै सङो नोंथाङानो एसे सिगाङाव फोरमायलांबाय जेरै अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों सिगाङावनो उन गुनदै खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनिफ्राय ना बेदर एमफौ लाथा बेजोंहाय अनला ओंख्रिखौ जों बांसिन संनानै जायो आरो बेफोर ओंख्रिखौहाय जों जायोब्ला गोथाव मोनो आरोखि
औ
बेदर ना एमफौ बेफोरनि बागैबो जों माखासे गोखा जेरै थाइबें बिलाइ बेखौहाय एंखुर ओंख्रिसो होनो नामाथाय आं बांद्राय माबाया मिथिया एसे एसे आलादा खोमा अनला ओंख्रिनिफ्राय बे एंखुर ओंख्रिया
औ
नोंसिनिजों जायो नामा बेखौहाय जे एंखुर ओंख्रि होनो जायखौहाय अनलानिफ्राय जे गुनदैया एसे गिदिद जायो आरो खि एखेयानो अनला ओं ख्रिया बेबाय दि बे बायदिबो खालामनानै जायो हो
नोंथाङा जा दा होनबाय औ खोनादोना
औ
औ नोंथाङा जा होनबाय दा अनला ओंख्रि बायदियानो होननानै आं बेफोरबायदि माने ओ उम बे मोनसे ओंख्रिखो नुवाखै एबा मोनजाफेराखै आरोना
उम
ओमफ्राय औ
माने गोखा जायो बेखौ होनानै जायो आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियावहाय जोङो मा बासिखार बिबार आरो एखमबा गामबारि बिबार बेफोरखौ मोनोब्ला जों बेजोंबो संनानै जायो आरो बेबायदिनो जो मुला बेदर बेफोरजोंबो जायो आलु बे
औ
उम बेफोरजों जानानैबो जों मोजां मोनो आरो जोङो बेफोरखौ जानानै जे देहायावहाय एसे गोग्गो माने गोरा मोनो आरोखि माने बांद्राय गाज्रि देहाफोरखौहाय गाज्रि खालामा बेफोर ओंख्रिफोरा जेरै बासिखा बिबार अनला बेफोरबायदिखौ जायोबा गोखाजों जायोब्ला आरो बेबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौहाय माखासे जेनेबा हाबा हुखाफ्रावबो बाहायनाय नुनो मोनोना जेरै मा हाबा होनो बिदिखौहाय हाथासुनि हाबायावहाय हौवा गोदाननो हिनजाव गोदाना अनला ओं ख्रि संनानै होयोना नोंसिनिजोंहाय बेबायदि सङोना सङा?
औ नंगौ नोंथाङा जा होनबाय जेरै जोङो हाबाफोराव मोनजायो एबा जाय हिन्जाव गोदान बेखौ संनो होनाय जायो जाय नोङो नोंथाङा हाथा सुनि होनबाय बे फोरबो जोंनियाव ओ हाथासुनि होननाय बे मोनसेया ओ जायखौ जोङो गोदान मानसि एबा नखराव सासे ओ हिनजाव गोदान महरै लाबोनाय जायो जोंनि बर'नि ओ मोनसे गोदै मुंदांखा ओं ख्रियानो जाबाय जायखौ जोङो अनला ओंख्रि होनो अनला ओं ख्रिखो जोङो ओंखाय बिनो माने हिनजाव गोदानखौ संनो होननाय जायो माने बर'नि मोनसे ओंख्रियानो जाहैबाय अनला ओंख्रि होननानै जायखौ ओ हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो संनानै जाहोनाय एबा रायजोफोरनो जाहोनाय जायो औ
बेवहाय माखासे फोथायनायबो दंलाय थियो जेनेबा बे अनला ओंख्रियावहाय संख्रि होनाय जायोब्लाबो संख्रि होनायफोरखौहाय साखिनो मोना आरो हालदैबो होनाय जाया आरोखि
औ
अनला ओंख्रियावहाय बेवहाय माबाफोर फोथायनाय दं नामा?
औ ओ जायखौ संख्रि साखिनो मोना एबा हालदै होनो मोना होननाया ओ जों ओ बेयावल' नंङा अनला ओंख्रि संनायावल' नङा जोंङो न'खरावहाय माय बा मोनसे दा ओ कर्मफोर बानायबा जोंङो सिगांङावहाय जेरै संख्रि साखिनो मोना होननाया जोंङो फोथायनायथ' इदि फोथाया थेवब्लाबो जोंनि मोनसे ओ जायखौ जोंङो देउरि होननानै बुङो।
उम
देउरिफोरनो माने जोंङो बा संख्रि साखिनानै ओंख्रि बा अनला ओंख्रि जा जियानो संख्रि नङा ओ साखि ओंख्रियानो नङा मानोे जोंङो साखि साखिनानै संनाय जाया आरोना मानो होनो बा जोंनि मोनसे खालाय जानाय रखम ओ जेनेबा आं सानो। ओंखायनो जोंङो बां नानो संख्रि साखिनायखौ ओ बन्द' खालामो आरोना माने साखिनाय जाया।
उम उम
आबौ
नोंगौ थारैनो नों आं मिथियैखौ एसे फोरमायबाय मोजां मोनबाय। आरो लोगोसे जे जोंहा मोनसे अनला ओंख्रियावहाय थालांबावदों इ जाहैबाय खारदै। खारै होनो जोंनियावहाय सोरनिबा सोरनिबा जायगायावहाय खारदैबो होनो बेखौहाय। थारैनो बेबो मोन से एंगारथावै जेनेबा एंगारनो हायै अनला ओंख्रिजों सोमोन्दो थानाय। नङा होमबा? बे खारै खौहाय नोंसिनि जों नोंसिनि जोंबो मोनो। नङा होमबा?
औ मोनो मोनो।
अ ओ टाइमबो जानोसै ना। समबो जानोसै बे खारैनि बागै इदसे खोन्थानानै दोनथ' लायनसै नामा?
औ ओ ओ खारै होनबाथाय बांसिनानो जोंनि इयावहाय थालिर ओजा ओ जिरना थालिर फस्लाजों बानायनाय जायो आरो ना खारै बेहाय जिरनानै ओ सान्दुं आव लामनानै दोननांगो बा फोराननानै दोननांगो जायखो जोङो फोराननायनि उनाव ओ सावनानै ओ जा हांगार मोनो इखो हांगारखो जोङो खारै बानायनो हायो बा सरनानै जानो हायो ओंख्रियाव होनो हायो आरोना।
उम उम।
होमबा नोंथां जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नसै जोंनि बार हारिनि ओंख्रि औ नोंथानिसिम